हेल' औ
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
हेल'
औ नोंथां। खोनादो ना? खोनायाखै नामा नोंथाङा? खोनायाखै। हेल'। हेल'। हेल' नोंथां।
हेल'।
खोनादोंना खोनायाखै?
दासो खोनादों आङो।
औ नोंथां मा खालामदों नोंथाङालाय?
हो दङ।
अ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन।
ओ।
बे टपिकआनो जाहैबाय मैगं थाइगंनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
नोंथाङा एसे बुंग्रोनो होदों नामा मैगं थाइगंनि सायाव। एसे फोरमायना होदो।
मैगं थाइगंआथ' एलाइसि मान्दे बहुद बुस्थु मोनो आरोना जोंनिथिं।
औ औ औ। नोंथांमोननिखै। दा मा मा रोखोमनि आबाद मावबाय दं मैगं थाइगंनि माबायाव?
उम सबाय सबाय बिमा। दं भिन्दि पटल आरो
बेनिफ्राय
जिंखा बहल फोरबो
अ औ।
ओमफ्रायो फान्थाव
ओ ओ। बिनि उनाव गैला?
बेनि उवायाव दङ बहुद रोखोमनि
औ नोंस्राबो आबादफोर मावो नामा नोंथां?
हो?
नोंस्राबो आबादफोर मावो नामा नोंथां? बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि। जे आबादफोरखौ नोंथांमोनहा नोंथाङाबो नोंथां लाबो मावो नामा?
ओ।
औ दे जों एसे बेसेबांसो बुरजा मावो नोंथांला आबादखौलाय?
बाराथ' मावा माने ओरैनो एसेल'सो मावो ओनदो। एसे मावो आरोना।
औ औ हाथाय बाजाराव हाथायफोराव फाननो लाङोना हाथायफोराव ना फायखारिया न'आव लांफैयो
हाथाय हाथायफोरावबो लाङो। लांनानै नैहाहाय बिदिनो फाननो।
ओ दाथ' आरो जोंनाथ' बर'फोराथ' हाग्रानि मैगं नागिरना जायो नङा होमबा? बै नोंथाङाबो नागिर ना नागिरा हाग्रानि मैगं थाइगं?
नागिरो।
ए ओरैनो नोंथां मा मा मेगं हाग्रायावनो नागिरो दे इफोरखौ एसेमान फोरमायनानै होनायसं?
थास' बिथ'राइ दाउ फेन्दा मानदे ओनिफाय मा होनो एलाइसि ओनिफ्राय आजिनाय दिंकिया इदि मोनो आरो।
खोनाफेरि माबा मेगंनि नाम खोनादां मुं खोनादां। बे जाहैबाय दाउ फेन्दा बेखौ आंथ' मोनजाय आं इखौ मोनजाफेराखै बे मा रोखोमनि मेग नों बेखौ एसे फोरमायना
मा रोखोमनि दाव फेन्दाया जाहै बाय बेबो मोनसे माने जेरै बेबायदिनो जेरै मान्दे एलाइसि फोरखौ मोनथिया होमबा?
अम इखौ मिथिगौ।
बेबायदिनो आरोना दंफां माने मोनसे
औ गोखा ना मा मेगंआ माबाय दि जानो मा रोखोम मोनजायो जानान नै
मैगं आ मो मोदो मैगंआ गोथाव मोदोमो आरोना जानोबो मोजां एसे इदिनो खाथोबो एसे खाथो जायो आरोना एसे ओमफ्राय गोथाव आरोना जानो मोदोमो।
औ अ ओरैनो बेदर फुदबजा जायो नामा बेदर
बेदर आंथ' बेदरफोरजों जाफेरा खै आलुफोरजों ओमफाय ओरैनो गोजा फ्राय जाबाय आरो
औ अ-अ आं बेखौ मोनजाफेरै खोनादों खोनानाया बे मैगंनि नां नाम मुंखौ खोनादों आं आरो थेवबाबो आं बेखौ मोनजा फेराखै दिनैसिमबो
औ उम नोंसोनथिं गैया दां?
बे मैगंङा
ओ-ओ
दंना गैयाब्ला जोंनिखिना गुबुन मुंजों बुङो आं बेखौ सिनायखोनो मोना माने
अ बेबायदिनो दंफां आरो बिबार बारो गुफुर-गुफुर
ओ बेखौ सिनाय मोननाय नङा दे।
ओ
खौ सिनायना लानांगोन
ओ उम
नों नोंलाय मा माखौथो मोनथियो?
ओरैनो जोंनि खिजाथाइ ओरैनो बै खिफिलेवा बेनिफ्राय दिंखिया
हम
बेनिफ्राय बिदिनो खुदुना गोबां दं जोंनिखि जा मानिमुनि बिदिनो गोबां दंलै
औ
गोसोआव फैयालै बुंबाथाय
ओहऔ
उम आरैनोथ थास'फोर मोनबायना नोंसोरनिखिजा थास' बिबार
ओ दायो दायोथ' थास' बिबारफोरखौ मोनथ'वाखै
थास' आथिं
आइथिंखौ मोनबाय थास' आइथिंफोरखौ
औ औ
ओ
जानो मोजां मोनो ना मोना नोंथाङालाय
हो आङो थास' आथिंखौ बारा गोथाव मोना मोननायालाय
ओ ओ आं एसेबां आंबो एसेबां बारा मोजां मोनो आं बिबारखौ आरो बेदरखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो आरो बिथ'रिखौ बांसिन साबसिन मोजां मोनो।
औ औ
बेखौ जानानै एसे मोजां मोनो आरो साब सिन मोनो
ओ
उम दा बोथोरफोरा बोरै सोलिगासिनो नोंथां मोननिखैजा
बोथोरा इदिनो आरो अखा हाहां हांनो
ओ दै दैफोर जादों नामा एसे
दैफोरालाय जादों दा
अखायाथ' हागासिनो औ जादों दै जादों दुब्लफ्रा दा लोम स्रावदों
ओ
ओरैनो माइफोर गायबाय दं दंना माइफोरखौ गायबाय दंना नोंथांमोननिथिंजा
जोंनिथिंबो
औ जोंनिथिंबो गायहो होलांबाय औ आमथिसुवानि ओं ओं आमथिसुवानि सिगांबो गायो। खायसे खायसे आरो उनावबो गायनो होनना दंगासिनो दं।
औ
दहायबोसो अखा हादोंमोन जों निथिं
औ औ औ नाफोर हमगो ना हमा नोंथां मोननिथिंजालाय?
हमो।
मोनोना ना? फोरखो जेखाइफोरदो सायोना जेखाइ, मुस्रि
गुर गुरो मुस्रिजों सानो इदिनो ख'खा सायो सेन बिदि आरो बायदि रोखोमजों मावो।
उम उम जोंनिजोंबो आरो आस्रा जे सारो। खिनथु ना दैफोर देरबाथाय ओरैनो बै दै गलांग्रा मोनसे मा हिन बेखौ कारफाल ना मा होनो?
ओ
बेखौ कारफाल थियोना बुजि औ औ बेफोराव अ काल बार औ, दै गलांग्रा।
अ कालबार।
औ बेयाव माने मुस्रिफोर सायो नङा होमब्ला आर आरो जेफोरखोसो सारो बेयाव गोबां ना फैयोना दैबा दै देरबाथाय अखा हानानै।
ओ
बेयाव उम बेयाव नाफोर जमा जानानै थायो नालाय बेयाव सारो आरो जोंनिथिंजा नोंथोरनि सिंबो सारोना बेयाव?
औ औ
ओ
सारो
उम उम।
ओ
आरो बेनि उनाव दैमाफोर दंना गैया नोंथां मोननिखै?
दङ दैमाफोर दङ एब फोर दैमाफोरावनो ना गुरहैयो आरो।
औ औ औ औ।
औ।
साम'।
मोनो गासिखौबो मोनो।
साम' गोलाव ना खान्दा।
खान्दाबो मोनो गोलावबो मोनो गासिखौबो मोनो आरो।
ए।
नों नोंथांमोनथिं।
थिंबो मोनो बिदिनो गोबां। दैमाबो दं नालाय जोंनि थिंबो बिनाव दैमायाव गोबां। साम', खांख्राइ, ना। फु बिदिनो। मोनो आरो गोबां रोखोमनि।
ओ।
दा दैमाया दा देरगोन देरा जोंनिथिं दा देरबाय अखायाबो हागाबाय दंमोन नालाय। एसे देरबाय। फार लोमनाय जाबाय एसे दा। नै हाबाय थानानै अखाया दा फार लोमदों फार फार जाबाय दैया।
ओ।
ओम।
ओम।
दे‌ अब्ला नोंथां। जोंहा समाबो। जाना फैबाय।
औ जाबाय दे। औ दे।